हेल' हेल' नोंथां खोनादों दा
औ औ नोंथांं खोनादोंमोनलै खोनानायालाय माबा मोनसे खबरमोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथां ओंखामफोर जाबाय नामा
नङाबालाय फुंनिनो दहाय जाबाय आं दाावदैजों दालि आलु फाजा अमा बेदरबो दंमोन हरनि बिदिनो जास बायबाय आरो नों नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो
औ आंबो दानिसो जाखांदों बयलार
गोथौआनो होनबाथ' बरिया
औ नोंथाङा दा रायलायनो हागोन दा
औ रायज्लायनो हागोन नोंथां
औ होनबा नोंथां आङो नोंथांसिम माने दंफां लाइफांनि सायाव खोथाफोर बुंनो सानदोंमोन
औ औ औ
औ माने नोंथां नों जोंथ' सबबो मिथिखायो नालाय दंफां लाइफां बिफां गैयाबा जोङो मानसि दा थानो हाया बुहुमाव
हम हम
औ ओमफ्राय दा माने दंफां लाइफाङा जोबोद माने खम जादों आरोना
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
दा दंफां लाइफांखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन गायनांसिगौ आरो।
औ।
नोंथां ओमफ्राय दा दंफाङाथ' दा दााबायदि समाव जोबोद दान्सावनो
औ। हेल' हेलौ हेलौ हेल' खोनायाखै हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' खोनाबाय नोंथां औ औ नोंथां एसे नेटवारक प्रब्लेममोन औ खोनाबाय।
औ नोंथां हबालाय आं बुंनो सानदोंमोनखि दाबायदियाव दंफां लाइफां बिफांफोराथ' बिराद दानसावनाय जादोंना औ मा एबार जों माने दंफां लाइफांफोरखौ जथोन लानांसिगोन आरो। रो बेसेबांखि हाया गायनांसिगोन दंफां लाइफांफोरखौ आरो दाथ' बेबायदि दानस्रावबाय थाबा
उ
बुहुमा जोबलांखागोन सानसे
ओम नंगौ नंगौ
आरो नोंथाङा दंफां लाइफांनि सायाव एसे फोरमायहरनो हागोन नामा।
औ नोंथां दंफायालाय मेरला बिभाग बिभागनि थायो जेनै ओरै दंफां फिसा दंफां गिदिर हाग्रानि दंफां दंफांफोराबो रोखोमनि मुलिफोरबो थायो आरो फिथाइ सामथायाइनि फोरबो दंफां थायो मैगं थाइगं फोराबो दं फांनियावनो गोलैयो होब्लाबो एखो मैगं थाइगं बुङो आरो जों आरो ओरै बेन्दों बे बेंलाफोरखौबो होनजायो औवायाबो दंफांवनो गोगलैयो जों औवासो होनो माने थ' माने बिलाइ गोनां बुस्थुआनो हाग्रा जा एफोर दंफाङानो आरो माने बिलाइ गोनां बुस्थु दंफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो ओइ कार्बनखौ जानानै जोंनो अक्सिजेन होयो बिनिखायनो जों दा थांनानै दं दंफांफोरनि थाखायनो आरो दा दंफांफोराबो खम जाबाय आरो इख मानसिफ्रा दंफां गायबाबो ओरैनो मोजाङै आब दाललाया जेवर दुमा बेरा होआ दै होआ माने ओरैनो साननै सानथामावनो माने राननानै थैयो आरो मानसिफ्रा दंफां गायनानै आबदाल लायालासिनो थायो आरो ओरै दंफांफोरखौबो मानसि ओमफ्राय दा हासावलाबायो ओरै माबा माबि नि थाखाय दंफां फोरखौ ओइ बन आरो माबा माबि दंफांफोरनि बुस्थुफोर बानायनो जेरै ओरै सियार टेबोल बेरेन्सि खोरखिफोर दर्जा बेफोरनि थाखायबो हानाय जायो आरो ओरै जोंना ओ लेखाफोरनि थाखायबो जाहाथे जोंनो लेखाफोरखौ नांगौ आरो दंफांनिफ्रायनो लेखाफोरा फैयो।
ओमफ्राय बेहायनो मानसिफोरा लिरो दंफांखो दाननानै आरो पेपार बानायसिगोन लेखा बानायसिगोन आरो एहियनो लिद गोन दंफांफोरखौ दान नाङा नोंथाङा बिनि सायाव एसे माबा मोनसे फोरमायनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल' खोनायाखै हेलौ हेल हेल' हेल' हेल' आल ह अक्बर बिसमिला हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेल हेफंल' हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ‌ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल औ
खोनाबायदा नोंथां एसे माने नेट गोनाङाव था नोंथां मोजां खोनाया यखै
औ जागोन दे
औ नोंथां आं बुंनो सानदोंमोनखि दाथ' दंफां लाइफांफोरखौथ' दाना मानसिफोरा दंफां लाइफां खौ जोथोन लाया माने
उम
आरो ओरै दं फांफोर गायबाबो माने बेफोर सानदुंफोर नांबानो रान ख्रिलांजोबो सानसेयावनो आरो ओरैनो माने मोजां जायगायाव माने एसे दलहा जायगायाव गायनांगौ आरोना
औ
ओमफाय इदिनो जोब्राबफोर दुमनांगौ नहले इदिनो
हेलौ खोनायाखै खोनायाखै खोनायाखै खोनायाखै थाव गैया होनना हेलौ औ औ खोनाबाय दे
अ नोंथां माने दााबायदियावथ' जोंनो दंफांखौ गोबां नांगौ जायो उम माने दा बायदियाव उम जेरैखि जोंथ' कार्बन नागारखायो नालाय कार्बनदाय ओमफाय ओरैजाय दंफांफोरा अक्सिजेन होयो नालाय ओंखायनो माने बिराद जो थोन लानानै गायनांगौ आरो इदिनो माने मानसिफोराथ' गोबां रोखोमनि दंफां गायो नाथाय मोजाङै जोथोन लाया इदिनो रानख्रेबना थैलांजोबो। आरो मानसिफोरा गावसोरनो
खोनायासैलायलै।
हेल' नोंथां।
औ औ दे खोनाबाय।
औ नोंथां आं होनदोंमोन खि दाथ' मानसिफोरा गो गोबां रोखोमनि माबा दंफांफोर दानफायो नालाय आरो गायनोबो रोङा आरो इदिनो दंफांफोरखौ दानफायो उम आरो पेपारफोर बानायो आरो बि दिनो उम दंफांफोरखौ हायो माबा माबि बानायनो थाखाय आरो दा एसे दा नोंथाङा एसे आइडियाफोर फोरमायहरनो हागोन नामा खि माबोरै स से मानसिफोरा माब्रै एसे खमायगोन दंफां दाननायफोरखौ
नोंथाङा जोंथ' दंफां दानायखौथ' खमायनोथ' हाया। बेफोरो मानसिफोरनिनो माबा जाहैबाय खामानि। सोर माने दानो मानो होनबा जोंनोनो नांगौ ओ दंफांनिफ्राय फैयो। ओरै माबा बेरेन्थि सेयार टेबोल आरो ओरै लेखाफोर पेपार बानायनांगौ। बेबारफोराबो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो ओंखायनथन दा हायोबा प्लास्टिकफोरखौ माने बांसिन डिजिटेलाव थांबा मोजां आरो ओरै माने लेखा बोराव लिस्लाय स्लाय मबाइल फोरनिफ्रायनो नायनाय आरो ओरै दंफां दंफांनि टेबोल चेयार बानोसोसायै लहा प्लास्टिकनि खौ माने बाहायनाया होमबा एसे दंफां दानफायनायफोरा खम जागोन आरो नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखै खोनायाखै खोनायाखै खोनायाखै खोनायाखै खोनायाखै
दा नोंथांसिम
औ नंगौ
ओ दा नोंथां माने बिदिनो
उम
माने जोंथ' दा खमायनोथ' हाला नालाय।
उम
दंफांखौ बिदिनो गायलांबाय थानांसिगोन दे नोंथां फै नोंथांसिम जोबोद साबायखर बावनो हानाय जाबाय।
औ औ दे होमबा नोंथां दे होमबा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां।
उम दे